थां
औ खुलुमबाय।
औ नै जों दिनै बोथोरनि सोमोन्दै इसे सावरायलायनो सानदों।
औ
औ
बिदिब्ला नोंथांमोननि थिं बोथोरा माबोरै?
अ नै जोंनि थिं बोथोराथ' बारा मोजां नङा माने अखा हागासिनो आरो नोंथांमोननि थिंजायलायनिथ' माबोरै?
अ जोंनिथिंबो
हेल'औ हेल'औ
औ
नोंथां हेल'औ
अखा जोबोद गरम।
औ औ औ नोंथां औ औ औ खोनादों औ औ।
इदिनो बोथोरा जोबोद गरम जानानै दङ।
ए नै जोंनिथिं बोथोराथ' अखासो दोमैदों आरो अखा हागासिनो।
अ अ
औ बोथोरखौ बोथोर नोंथाङा एसे बोथोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां?
औ दासान्दि बोथोरा बिदिनो जोबोद गरम सोलिगासिनो दङ।
औ
ओ
जों
ओ जायनि थाखाय जे गोबाङानो बेरामफोराव गो-गोग्लैदों। गोबां सुबुंफोरा गरमनि थाखै
नोंथां हेलौ खोनादोंना हेलौ?
जोंनिथिं गोबाङानो बेबाय बांद्राय गरम जानायनि थाखाय बेरा गोग्लैसोनाय
औ औ।
दङ।
अ औ औ।